हेल' औ नोंथां खोनादों ना। औ नोंथां खोनादों ना।
अ खोनादों नोंथां नादों
ओ गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय नोंथां।
आंबो नोंथांनिसिम गोजान हामगलायनाय बा जासिहरबाय।
औ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो।
दाथ' ओरैनो दं न'आवनो नोंथाङा
आ आतसा आंबो दा ओरै नो जोंनि खाथिनि टाउनाव फैनानैहाय माने गावनि जिथु गारि बे गारिनि सिङाव आं जिरायना दं आरो।
ओ।
औ खोनादों ना।
अ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ ओ दा नोंथांखौ आं औ दे बुंलाय।
ओ बेबायदिनो आरो माने नोंथाङा दा जिरायना दं बेनिफ्राय ओ दा दहायनि ओंखामखौ जाबायना जायाखै बुंलाय।
आङो ओ फं औ फुंनि ओंखामखौ जादों आङो नाथाय सानजौफुनि ओंखामखौ जानाय जायासै। आं माने गावनि देहानि थाखाय माने फुंनि ओंखामखौल' जानाय जायो आरो आं आङो गावनि देहाखौहाय थिगै लाखिनो थाखाय ओ एसे दडाइथिंआव थायो जे आङो फुङावनो सिखारनानैहाय ओ गावनि जिथु बाज'नाय बायजो थांनाय बेखौ खालामामनानै लायो बिनि उनाव मोखां सुयो हाथथाय मानजियो बिदिनो आं दुगैयो दुगैखांनानै ओ फुंनि बा रिंगानिफ्राय आङो गावनि जिथु टिउसन फोरोंथाइ बेखौ आं लानाय जायो आरो
औ नोथां बिदिबा नोंथाङा ना फुंनिफ्राय हरसिम माने जोबोर खामानियाव मुखुब जानानै थायो बिदिब्ला।
औ नंगौ आरो बिदिनो आङो औ बिदिनो आङो आंनि जिथु टिउसन फोरोंनाय बेयो गु बाजिसौ गु रिंगासोआव जोबहैयो बेनिफ्राय आङो एसे रेस्ट लानानै आङो दै सै लोंनानै आङो बिदिनो ओ जि रिंगा बा जि थामजि रिंगाफोराव आङो ओंखाम जायो आरो।
आंथ' खोनानानै' मोजां मोनदों नोंथां बेनिफ्राय दिनै औ नोंथां।
ओंखाम जाखांनानै आङो ओ बिदिनो ओंखाम जाखांनानै आङो बिदिनो माने जिथु ओ गावनि मावनो गोनां खामानिफोर थायो बेफोरखौ आङो दसे सम मावनाय जायो आरो।
औ।
ओ बिदिनो आं मेथाइबो खनो नालाय बिदि मेथाइनिबो आङो ओ मेथाइ खननायनिबो बिदि हुदा बा सरसा दं नालाय आङो से से घन्टा बिदिनो नै घन्टा बिदि आङो गावनि ओ मेथाइ खननाय आयदायावहाय ओ दसे सम होयो आरो औ
नोंथां मोजां जोबोर मोजां बेनिफ्राय बिदिब्ला जों मेथाइनि सायावनो रायलायनोसै इसे मानोना नोंथाङाबो मे
ओ रायलायजागोन नोंथां रायलायजागोन नोंथां थारैनो जोबोद मोजां आयदा। औ।
औ बेनिफ्राय नोंथाङा बांसिन मा रोखोमनि मेथाइ रोजाबना मोजां मोनो।
ओ आंथ' दा ओरैनो ओ मेथाइखौहाय आङो गासैखौबो मोजां मोनो आङो बेनि गेजेरावनो साब सिन मोजां होन मोनो होनना बुङोब्ला आं दा बिदिनो जौस्रांफोराव माने गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय माने बिदि फांसनफोर जायो ब्लाथाय आङो बिदिनो रोजाबनो थाङो आंखौ लेंहरो नालाय। बेफोराव आङो रोजाबहैयो बेनिखायनो आङो साबसिन मोसाजाथाव मेथाइफोरखौ आं बांसिन मोजां मोनो जाय मेथाइखौ माने मानसिफोरा मोसाना मोजां मोनो।
अ रंजानो हायो जे जायनो
अ एसे रं रंजानो हानाय बाज्ल'नो हानाय बेफोरबायदि मेथाइखौ आं मोजां मोनो आरो गाव खननानै गाव रोजाबनानै आरो फारसेथिं आं खोना संनानैबो खोनासंनानै मोजां मोनो माने ओ बिदिनो गोदै देंखो गोनां जेरै जोंनि बर' हारिनि जोबोद मुंदांखा मेथाइ खनगिरि सुलेखा मेदाम बिदिनो बिग्राय सार गौतम सार बिथांमोननि आगोलनि जि गोदो गोदायनि मेथाइफोर बेफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनो खोनासंनानै जेरै जोंनि आसामनिनो मुंदांखा मेथाइ खनगिरि थैनानै थांबाय बिथाङा जुबिन गार्ग बिथांनि मे बिथांनि मेथाइफोरखौबो आं जोबोद मोजां मोनो खोनासंनानै आरो लोगोसे दा नै बे ओ जुगाव बा नैबे समाव जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि जोंनिनो बर' फोरनि हारिनि गेजेराव ओंखारनाय मेथाइ खनगिरि गासै बिथांमोननिखोबो आङो जेसे हागौ एसे खोनासंनो नाजायो बा खोनासङो आरो। ओ औ बिदिनो आङो मेथाइ खननायनि सायाव जोबोद माने गोसो गुदुं आरो मेथाइ खननायखौ खौ आं लानानै जोबोद गोसो गुदुं। गुबुनखौबो आङो मोजां नाङो बा गावबो गोसो दं बिदि आरो।
औ नोंथां जोबोर मोजां खोनानानै जोबोर मोजां मोनदों आंबो बेबायदि आंबो जोबोर मोजां मोनो मेथाइखौ आं रोजाबाल' दामोबो बानायो गासैबो खालामो आरो।
जोबोद मोजां नोंथांनिया। दा ओ नोंथांनाव आङो बिदिब्ला मोननैसो सोंथि सोंनि आङो फिसा फिसा। नोंथाङा मेथाइ खननायखौ माबे समनिफ्राय जागायजेननाय ओरैनो?
आंथ' मेथाइखौ उन्दै समनिफ्रायनो खनोमोन जेब्ला आं गोसोआव थानाय मथेब्ला माने आं जेब्ला बुजिनाय जादों माने दा सो बाराथ' गोसोआव गैया उन्दै समाव। इनिफ्राय आं जेब्ला थाखो से मोन अब्लानो आं रोजाबदोंमोन आरो माने कम्पिटिसनाव। बेखौ इसे गोसोआव दं आरो अ अ नाथाय आं बिनि सि बेनि सिगांनिफ्राय आं खनोमोन माने न'आव खनोमोन कम्पिटिसनाव आ जोंनि आफाया आंखौ कम्पिटिसनाव बाहागो लानो होदोंमोन।
औ।
इन्टारभिउ लाबाय लानानै फार्स्ट प्राइज मोनदोंमोन बेनिफ्राय आरो बारासिन जस उथिबाय आरो आंनि माने।
जोबोद मोजां जोबोद मोजां जोबोद मोजां।
औ उन्दै बेबायनो उन्दैनिफ्राय खनबोयोमोन नाथाय आं बेबायदि माने सोलोंनाय जायाखैमोन आरो माने जायखिजाया सासे गुरु लानानै सोलोंनाय जायाखैमोन नाथाय आं दा सोलोंगासिनो।
औ ओरैनो बेसेबांसो बेसेबांसो बोसोर जाखो सोलोंनाया?
सोलोंनायाथ' बारा बोसोर जायाखै से बोसोर जाबाय। माने दायो फतखान फातखान्देत क्लासिकेल इण्डियान क्लासिकेल मिउजिकआव आं दा ओ सोलोंगासिनो।
औ जोबोद मोजांनि खोथा औ।
बेबायदिनो आरो बेनिफ्राय सोलों ओ रोजाबनाया फारसेथिं आरो फारसेथिं आं बानायनायावबो गोसो होयो मानोना आं जोबोर मोजां मोनो बानायनानै मानोना मानोना आं उन्दैयाव सानोमोन माने मोनसे मेथाइ बानायनो थाखाय जा जा दामग्रा आगजु दं बेफोरखौ सासेयानो खालामजोब नांगौ जायो होननानै सानोमोन आं माने।
औ नोंथाङाव नोंथांनाव बिदि साननाया दंमोन आरो ना उन्दैयाव।
ओ माने उन्दै समाव आरो बेबायदिमोन माने जेब्रा आं रोजाबोब्ला आं दामनोबो रोंनांगोन अब्लासो मोनसे कमप्लिट मेथाइ जागोन होननानै।
बे नोंथांनि साननाया नोंथांखौ जोबोद मदद होदों आंनि साननायाव। बे नोंथाङा बिदि सानामोनब्लाथाय जानो हाग औ नोंथाङा रोजाबनायल' रोंगौमोन दामनायखौ रोंनाय नङामोन। बा मेथाइ सुजुनायखौ रोंनाय नङामोन औ।
औ नोंथां बेनो आरो बेबायदि सानोमोन नाथाय आं सानोल'मोन। बिनिफ्राय नाथाय जेब्ला आं थाखो जि जादोंमोन
औ
जि समाव आं सानबाय माने मेथाइखौ मेथाइखौ माबायदि बानायो माने बेखौ आं एसे
औ
सानबाय ओ माने फार्स्ट मेथाइ लिरजेनबाय माने थाखो जियाव। आ एसे साननानै लेरबाय आरो माने। जेरै एसे माबाथाय योना गथ' एसे सिख्लाफोर नुबाय एसे आरो गोसोआ एसे से माबा जायोना बेबायदिनो आरो आं साननाय मोनसे दोंसे लिर लिरना नायो नामा होननानै। माने बेबायदिनो एसे लिरना नायबाय। लिरनानै आं नायबाय बा मोजाङानो जादों माथो होननानै। बेनिफ्राय लिरबायबो बेनिफ्राय आं सुरबो होनना नायबाय। बेनिफ्राय नायबाय बिनिफ्राय औ मोजाङानो माथो होननानै बिदि लिरगासि लिरजेननायनि उनाव आं ज'स फैबाय माने।
औ।
आं मेथाइ बानायजोबगोन माने लिरगोन होननानै फुरा बेनि बेस समनिफ्रायनो फुरा लिरबाय आरो आं जेब्ला लिरनाय स्टार्ट खालामदोंमोन अब्ला बेवहायनो आं माने सानसेयावनो मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा बेबायदि लिरलायदोंबो मिथिबाय बिनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आरो आं लिरनाय ओ बिनिफ्राय लिरै लिरै बेबायदिनो जाबाय। ओ बेनिफ्राय जेब्ला मेट्रिक पास जाबाय मेट्रिक पास जानानै बेबायदिनो आरो मालाबा मालाबा लिरो। नाथाय बारा लिरा आरो। ओमफ्राय जेब्ला इलेभेन जाबाय क्लास इलेभेन। बे समाव बे समाव एसे मबाइल लाबाय आरो माने। जों हस्टेलाव थायोमोन बे समाव मबाइल' लानो हायाखैमोन नाथाय जेेब्ला इलेवन जा मोन बे समाव कभिड नाइन्टिन फैदोंमोनना। नोंथाङा मिथिगौ माने कर'ना भाइरास कर'ना भाइरास। बे समाव माने गासैबो अनलाइनाव क्लास जाग्रा जाबाय माने।
औ औ औ।
बे समाव आं मबाइल लाबाय मबाइल लानानै आं माने मबाइल लानानै इउटुबफोर नायनानै एसे मिथिबाय जि माने मबाइलावबो एसे बेबायदि बानायनो हायो आरो जों मिउजिक बेखायनो आं मबाइल मबाइल आावनो डाउनलड खालामनो मोनसे मिउजिक बानायनाय बेखौ डाउनलड खालामनानै बेयावनो बानायनो सोलोंबाय माने जा बेफोर सोलोंनाया दा जाय आं कम्पिउटाराव बानायना बेफोरजों फुरा हेफाजाब होदों आरो माने। बेखौ लानानै आं जोबोर मोजाङै बानायनो गोरों जादों आरो बेबायदिनो सोलोंनानै बिदिनो हालांबाय आरो।
औ जियान आओमबा नोंथां जोबोद मोजां जादों। नोंथांनि सोमोन्दै नोंथांनि जिथु जिउआव मेथाइ खननायनि बिथां बिथिङाव बा हारिमु आयदाजों सोमोनदो गोनां बे मेथाइ खननाय मेथाइ लिरनाय बा मेथाइ सुजुनाय मेथाइनि देंखो होनाय बिदिनो दामनाय देनाय बा नोंथां बिथांनि उन्दै समनिफ्राय जाबोनाय जिथु बे बिथिङाव जानाय जाथाय बेफोरखौ खोनानानै आं जोबोद मोजां नांदों। ओ नोंथांनिफ्राय जाखिनि खोथा खोनाबाय जोबोद मोजां नांदों आङो बे मोनसे थुलुंगाथाव मोनसे बाथ्रा आरो। ओ जोबोद मोजां नांदों जियानो जा जोंना समा जाबाय नोंथां जेन ओ नोंथांनो गोजोननायखौ बेखिनियावनो आं जासिनानै जोंनि दिनैनि सावरायलायनायखौ ओ लाखिथ'नो होननानै आं सानबाय आरो।
हन्था आंबो नोंथांनो फोरमायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ।
ओमफ्राय जों इयुनाव बेबायदिनो रायज्लायबावगोन। बेखायनो दा दोनथ'बाय जों गोजोन्थों दे दे।